हेलौ। हेलौ।
औ खोनादों दा?
औ खोनादोंना?
ओं खोनादों आङो।
औ औ ओंखाम जाखांबाय ना?
ओं जाखांबाय।
औ फ्रि दङबा?
दङ दंथ'यो दायो जिरायनानै दं एरिनो।
औ।
नोंथाङालाय?
औ दायो मा खालामदों? औ दे उम
ओंखाम जाखांनानै जिरायना ना दं आरो, ओंखाम जाखांना जिरायना दं आरो।
अ। ए
ओ अखा हादोंं नामा नोंसोरनि थिं?
अखायाथ' दायोहा गैथ'वा दहायसो हादोंमोन एसे। दा हरफोराव हागोन नामा थाय बोथोरा एसे गारजियानो आरो दाबो।
उम उम दा जोंनिथिंबो माने हाहां जादों अखाया
ए अखायानो मानि दसेनो हानाय दसेनो गारनाय
औ औ अखाया
औ।
अखाया हर हराव हाबाय थादों आरो मैयाबो हादोंमोन ओमफ्राय सानाव आरो गैलायला सानाव सान गोसामोन। ओमफ्राय दा अखा हानायनि मुद गैलामोन ओमफ्राय दा नै सोगोमबाय दं सोगोमगासिनो दं।
अ जोंनिथिं सानावनो हादों बिराद गोसा हादों सानाव।
औ औ अ अ। ओमफ्राय दा जेयानो जाया मानो जों दा गुबै टपिक्सआव फैनोसै ना? जों दाथ' ओ माइ आबादनि बोथोर दा बे माइ आबादखौनो लानानै बा जायखि जाया जोङो दैज्लांनि आबादखौ लानानै एसे सावरायलायनोसै नङा होमबा?
ओं। बाय
ओ दा ओ दा नोंसोरनिथिं ओ माइ माइफोरा गायनाय जाबाय नामा?
गायनो जाथ'वाखै जोंथिं माने एसे खाथि खालायाव जाबाय होमबाबो जों गामियाव माने खोथियाखौनो दाबो फोआखै आरो दैयानो जायाखै जोंथिं।
औ दै जायाखैना?
ओहो माने जोंना जायगाया एसे एसे गोजौ नालाय माने बोरि साइज। ओंखायनो गैया दैयानो अखा हाबाबो फिनलाङो दै हायानो।
आदसा आदसा
हो?
खोथिया फोर
खोथियाफोरखौ फोनो फोबाय न'खरस दिनै न'खरसे फदों ओफ्राय फोयखैनो होनजायो जोंहाबो दासो सोमना दोनदों माने।
लेट जायो होमबा नोंसोरना?
ओं एसे गथाय जायो जोंथिं।
मा मा माइनि आबाद माने मावनाय जायो नोंसोरनिथिं?
जोंनिथिं बिदिनो रनजित ओमफ्राय मासुरि गायो ओमफाय सोरबा बिदिनो माइसालि गायो नामाथाय, रनजिथ खौ बांसिन गायो जोंनिथिं रनजितजों मायसालि
आतसा अ मासुरि मासुरि
ओम ओम
बेफोरखौ गाया जोंनिथिं माने दैनि खस्थ'खायनो बेफोरखौ बारा गायनाय माने गायानो
दंग' दै फैनाय दंग' दं नामा दंग' बिदि दैमा
ओं दंग' दङ माने बिदि दंग'जोंसो गायो बे दंग'जोंसो गायो आरो माने जोंनाथ' अखानि दैजों गायनोनो हाखाया ओं दङ
जोंनाव माने उम जोंनाव बिदि दंग गैया ओ अखा अखाजों नो गायो आरो अखानि सायावनो सोनारना गायो। बेखायनो दा अखायाथ दा थिगैनो हाबाय दं। उनावसो मा जायो मिथिला। थांनाय बोसोरावथ बे अखा गोयैनि थाखाय माइ खौ गायनो हायाखै। बा बे बोसोराव मारै जागोन एबार गेजेर गेजेर हाबाय दं। खोथिया फोबाय। माखासेना माखा माखासेफोरा गायबाय दं एसे सम लाबावगोन माखासेफोरा
औ
फुबाय दं आरो गायनो थाखाय
हाजो दै दं बेयाव। हा?
दंग' लाबो जानाय सुबिदा गैया आरो ना?
औ। दंग' दङ दंग'। ओमफ्राय बे साननै बिदि बे दंग'आ माने बांद्राय माने जि दैनि सुबिदा माने माबा नङा आरो मोजां नङा दंगआ बे सानसे माने सान्दुं दुं बानोस सानसे अखा हागाब्लानो माने दंग'आ रानलांफिनो। आरो बे दंग'आ बे जि आबाद मावनाय फोथार बे फोथारनिस्राय गाहायाव बे एसे दंग'आ एसे गोजौआव जायोब्ला मोजां जायो आरो। खिन्थु बे दंगा एसे एसे गाहायाव जानायनि थाखाय माने स सुबिदा गोनां नङा आरो। बे दंग' दङब्लाबो। ओहोम।
जोंनिथिं गैया बिदि अखाज अखानि दैखौ नुगोन होनबा माने सिमांसो खोमा इदिसो जागोन जोंना।
औ।
जों गामि दरनैसोआल' आरोना बिदि ओमफ्राय मानो दैयानो थाया गोरानद्राय माने अन्थाइ ओमफ्राय बाला दं नालाय। सोबना लांफिन सोबजोबो आरो बुहुद खस्थ' जायो जोंथिं माइ गायनो।
औ औ औ दै थिखांनो हायो ना हाया दंग'नि? फ्राय।
दंग'निफाय हायो माने बयहाबो गामि दरनै दथामजों राननाय जायो नालाय ओमफ्राय न'खरफा न'खर बा दै रानलानायनाय जायो नेना गायलायनाय जायो आरो। दिनै नों सोदो गाबोन आं सोनोस बैफोरबायदि होनलायनाय जायो आरो।
औ आतसा आतसा औ रानलायलायो आरो
ओं सोरबा एसे दै बुरजा सोफ्लांबाथाय नोंहा फाइन नांबाय फैसा नांबाय बिदि जायो।
ओमफ्राय
जानायाथ' एसेबां गाज्रि जाया माने मोजाङानो जायो आरोना दैफोर मोजां मोनबा मोजाङानो जायो।
बाहायनांगौ जायो नामा?
ओंहो बिदि बाहायनाङा नांनायालाय
औ बे अर्गेनिक हासारफोर बाहायो ना?
इफोरबायदि जेबो हासार बाहायफेरा आरो बे जोंनि जों गामि द दरथामसो माने ओरैनो गावनि हासार दंखायोनो बे दंग'निफ्राय दैया लाबोनाय जायो नालाय फुलुं सिखारफैयो आरो
औ आदसा आतसा औ औ औ औ
बोरैबा मोजां बोरैबा गाज्रि जायो।
उम
दैनि थाखाय नायोबा गाज्रि ओमफ्राय दै फोरजों माने दैयाबो समाव गिदिद जाबायो ना फुलुं बुखारनानै लाबोयो आरो ओमफाय बिदियाव आबादफ्रा एसे मोजां जायो आरो
औ औ जोंनियावथ' माने रासायनारि हासार बाहायजोबनांगौ जायो। बिदि माने अर्गेनिक हासारब बो माने बिदि थोस स्लाबा ना मोनस्लाबा बिदि गोबोर खि बे गोबोरखिफोरखौबो बि दि माने मोना थोआस्लाबा बिदिनि जाहोनाव माने बे रासायनारि हासार बे केमिकेल बेखौ माने बांद्राय होनो गोनां जायो नङाबाथ' माइखौनो मोननो नागिरा मोननै मोनथाम बिदि जायो बिगा ओमफ्राय बे रा सायनारि हासारखौ होयोब्लासो माने बार' मन तेर' मन फन्द्र मन बिदि जायो आरो
बायदि हमबाथ'
औ औ
जायहा होनो हाया बेहा माइखौनो मोननाय नङा माथो
जायहा होनो हाया फ्राय माने होनो बेबस्था लानो गोनां जायो आरो।
औ बोसोरनि ओंखामखौथ' जानांगोन ना
जुदि नोंनो माइ नांगौब्ला
औ उम बोसोरसेनि आदारखौथ' बुथुमनांगौ उम ओरैनो सरासनस्रा मा मा माइ गायो नोंस निथिं?
जोंनियावबो बिदिनो ओ बे मासुरि होनना बुङो। बेनिफ्राय बे ओय रन्जित रन्जितफोर खौ गायो बेनिफ्राय ओय बंगलषमि होनना बुङो बे गोदान माइ
औ
बंगलषमि ओमफ्राय ओ रन्जना ओमफ्राय बे जोसाफोरखौ एसे जानो आन्था गायो आरो बे जोसा माइब्रा मागो दमांसि फ्राव माने फिथा जानो। ओ एसे मावनाय जायो ओमफ्राय रन्जित बे बाहादुर बेनिफ्राय बे थाब जानाय माइ बे माबाफोरखौ जायफ्रा माने मैगं आबाद मावो ओ बिस रो आरो एसे थाब जानाय माइखौ गायो आरो। ओमफ्राय मा होनना बुङो बे बिहारि बिहारिबो दङ जोंनाव माइ बेफोरखौ गायो आरो थाब जानाय। बे आराय मास दुइ मास आराय मासावनो जायो। बेफोरखौ गायो। ओमफ्राय मेसेंआव माने थाब माने हाया खालि जा नायनि बे कबि कबि आबाद, मुला, लाय, लाफा। बिदि माने मेसें बोथोर बोथोरनि माने माय आबाद मावनो थाखाय बे थाब थिखांनाय जायो आरो।
उम नो दैज्लां मेसें जिरायनाय गैया आरो ना? थिं मावनाया।
औ।
ओरैनोथ' खासिया खासियाफोरबो गायो नामा नोंसोरथिं?
खासिया
खासिया माइ बुजियोना बुरजिया माने खोथियाखौ फुफिनानै जावाबायनानै आरो माइखौ फुफिननानै गायफिननाय।
औ आतसा आतसा खासि या औ जाङानो जोंहानो न'आव गायो बिदिखौ जोंहानिया एसे गोथौ हाया। माने गोथौ बा हा नालाय। बेखो डायरेक जुदि गायोब्ला थब्ल'जोबो। बेखानो एसे माने दैबो रानहैनायजों एसे खोथियाबो एसे गोजौ गोजौ नांगौ। बेखायनो खासिया खालामनानै गायो आरो।
माइयाबो स्र' स्र' ओंखारोना।
औ औ माइयाबो मोजां जायो।
ओं रग' रग' फिथाइ जायो जोंना गायो गामियाव सोरबा सोरबा न'से न'नै गायो ओमफाय जोंहा गाया आरो दाबल खामानि मोनो माने।
औ डाबल जायो आरो
ओं दाथ' होनबा जावायनांसिगोनानो नोंसिना।
जोंनिया जागायनांसिगोन।
ओं दाबो जागायाखै?
जागायथ'वाखै बे आमथिनि आमथिनि उनावसो जागायनाय जागोन नामा। खोथियाबो जे जौआखै एसे जौब'नांगोन खोथिया।
अ
उम
एसे लेद जादों होनाबा ना
औ औ होनोमबा जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा
औ औ दे
औ दे दोनथ'नोसै होनबा